खोनादोंना औ नोंथां जों दिनै आबाद मावनाय बर'फोरनि आबाद आबाद मावनायनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां जगोन जागोन जागोन जागोन दे नोंथाङानो जागायग्रोदो औ
जोंनि ओ ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोन समनिफ्रायनो जोंनि ओ आबाद होनोब्ला बर'फोरनि सायाव मेन गाहाय माइ आबाद आरो नोंथां ओ बे माइ गायनायखौ जों सावरायोब्ला माने खारायनायनिफ्राय जुरिनो गोनां जायो। जायो
नंगौ औ
ओ दैज्लां सफैयैनि सिगांनो दैज्लां जागायनाय लोगो लोगोनो ओ खोथियाखौ फोनो थाखाय खोथिया फोनो थाखाय दुब्लि ओ दब्लाय बेफोर दब्लायनै दब्लायथाम ओ फोमोननानै लानाय जायो नोंथां। ओमफ्राय बे फोमोननानै। लानानै गोमोन खालामनो थाखाय। ओ अखा बिसिबां अखा हायो बे अखानि हादैजों खो खोथियाखौ फोनाय जायो नोंथां ओमफ्राय जेब्ला जेब्ला दैफ्रा जियायबाय जोंनिजों नोंथां माने जियानिजों गायो आरो। ना। दै दै जियानिजों दैया जेब्ला जियायो खोथियायाबो। रा रानानै देरबोयो। बेबायदिनो। ओ दुब्लिफोरखौहाय। खारायनानै लाबाय खारायनानै लानानै। एसे गांसो फार्स्टआव खारायनानै ओमफ्राय सेकेन्ड टाइम गांसोफोरखौहाय माने थैहोयो आरो थैहोनानै जेब्ला एसे गोमो जायो थैयो अब्ला ओ दैया फैयोब्ला माने दुब्लिखौ फोमोनबाय आरो फोमोनानै बेबायदिनो खोथिया जायोब्ला माइखौ गायो नों थां
नंगौ नंगौ नोंथां।
थिंहाय बेबायदि माइ गायो आरो नोंथां ओमफ्राय माइया गोबां रोखोमनि गायो माने ओ माइसा माइ गायो माइ ब्रा माइ गायो ओमफाय ओमफ्राय ओ बेबायदिनो रोखोम रोखोम माइ गायनाय जायो आरो नोंथां।
नोंंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेबायदिनो दैज्लांनि माइल' गाया नोंथां जोंनिथिं ओमफाय बेबायदिबो गायो माने जे जेराव दै मोनस'वा बोरि बोरि आब्रां नैबेफोरावहाय माने आसु माइ बो गायनाय जायो नोंथां औ आसुमायबो। गायनाय जायो बेबायदिनो आसु मायाबो जायगा लायो जायगा मोजां जायो नोंथां मोजां बेखायनो बेबायदिनो गायो आरो नोंथां जोंनिथिं।
ओ जोंनियावबो गायो आबादखौ बर' हिसाबैथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो आबादजों फैखानाय नालाय ओ जों गायो नों बुंनाय बायदि जों बर'आ ओ बेखौनो ओ माइ जों माइखौनो जों आबाद होनबा बेयो फैग्रोयो नङा होमबा नोंथां ओ माइखौनो गाय आरो बिनि अनगाबो जोंहा गोबां सार दा गायसै आरो जेरै मेसें जायोबा जोंहा ओ बेसर फैयो नङा होमबा नोंथां बेसर बेसरबो फोयो ओ बेसरबो फोनो थाखाय जों हालेवग्रोनानै लायो। हालेवनानै जेब्ला हाया मस मस जायो ओ हा मुस मुस जाबाथाय जों बेसरखौ खुबैना होयो आरो ओ बेसर खुबैनानै जों बेसरखौ खिलिबा अहाय बहायबा बारद्राय रोजा जादों जोंबा जों बैखौ फुख्ल'नानैबो जाग्रोयो आरो आवगाय न'आवहाय औ औ औ बिनि उनावहाय जोङो औ जो जोथोन लाबाय थायो। बेराफोर होनानै दोनो मोसौफोरा हाबनो हायैनि बिनि ओ उनाव जोङो बेखौहाय फेदेरथारो आरो फेदेरनानै जेब्ला बियो फिथाइ थिथाइ हरजोबनानै जेब्ला फिथाइआ खाजानाय जायो
औ नोंथां औ
औ फुजानाय जायो मोननानै होबा जों फुनानै लाबोनानै न'आवहाय बुस्रि फैयो आरो नङ होमबा नोंथां बेनि बेगरखौहाय जों मोननो थाखाय बेसर बेगरखौ मोनिननो थाखाय जों बुस्रि फैयो आरो बेखौहाय औ बे बुस्रिखांनानै जों बेसरखौहाय ओ मोजां फोसाबनानै सोनानै लायोबा डाइरेक्ट लग लग सोरबा सोरबा फानहरो आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनि बे ओ बेसर साबाखौबो जों गारा। बेखि खालामनाय हिबै खसत खालामनाय जों बर'आ खारै जायो हिसाबै जों बेसरनि बिफांफोरखौ सावनानै खारै बाननानै दोनो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नोथां औ नंगौ नोंथां नोंगौ
फैफानाय जाहैबाय जों बिनो मसेनो जोंहा माबाबो आबाद खालामबावो जेरैहाय नआवबो गायो जोङो ओ सबाय हानि सबायाइ नङा होमबा नोंथां औ औ बे बेफोरखौबो जों गायो। जोबोद गायो जों बेफोरखौबो गो-गोरान हायावहाय ओ बारि हायावहाय हायो आरो बारि हायावहाय। ओ बेखौबो जोङो बिदिनो हालोवग्रोनानै लानानै ओ फ्रुस फ्रुस खालामजोबो हाखौहाय जेब्ला फ्रुस फ्रुस जाजोबो अब्ला जोङो सबायखौ खुबैयो। बेनि उनाव लासैनो सबाया खिलियो। थांनायनि उनावहाय ओ खिलिथारनानै हारसिंनो जेब्ला सबाया फुजानाय जाहैयो रानानै फिथाइ सिथाइ होगोन होनानै।
औ नोंथां औ
फोयो फोफिनसैलाय आरो नङा होन नों ओ ओ फुनानै बिदिनो जोङो लानानै थांनानै ओ न'नि थिंसाफोरावहाय गारखोनानै दोनो बा सिलायावहाय फोरानो आरो मानो होनबा रान मोजाङै रानथारदों होननानै आरो ओ जेब्ला मोजाङै रानो अल्बना जोङो बेखौहाय बुस्रियो आरो माने सबाइख गहोजोबसिगोन आरो बे मोजाङै रानसोब बाथाय जोंनि जिनिखि सान न लांनानै दोननाय बे रान जोबनायखौ ओ बुस्रियो आरो बेनि उनावहाय जोङो सबायखौहाय आलदा खालामनानै बिफांखौ आलदा खालामनानै जों आरो बेयावबो बिफांखौहाय खारै जानो थाखाय सावनाय जाबावो आरो माने जों खारै जायो नालाय बर'फोरा बेबायदि आरो ओ नोंथांमोननिथिं बेबायदि बे ओ माबाफोर जुखामफोर बेफोरबायदि आबाद खालामोना खालामा ओ थारुन जुखाम बेफोरबायदि औ औ औ औ मारै खालामो नोंथांमोन जों माने जुखामनि आबादखो
जोंनिथिं जुखाम आबाद बाय जोगोनार मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा नोंथां माने जोंनिथिं ओ जोगोनारखौ खाख्लोबो होननानै बुङो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ खाख्लौ खाख्लौ औ खाख्लौ नंगौ नोंथां।
खाख्लौ खाख्लौ आबादखौबो जोंनिथिं खालामो आरो माने ओ ओ बै खाख्लौनि बेगरखौ एबा जोगोननि बिगुरखौ सिगांनो
औ।
बेगरखौ बख'नानै थिंसा नङाब्ला बबेबा बाख्रि बा गान होननानै बुङोना नोंथां बाख्रि आगानफ्राव फोराननानै बिनि बेगरखौहाय जेब्ला मेसेंस मिस नि दैज्लांनि दङ। नोंथां ओ जोगोनारा‌ ओमफ्राय बेबायदिनो जोंनिथिं बेबायदिबो ओ जोगोनार आबादखौबो फ्राय मावनायानो जायो नों नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ औ।
जेरै बेजों लोगोसे। सिबिं आबाद खौबो मावो नों थां सिबिं आबाद सिबिं आबादखौबो फोनो थाखाय सिगां बेबायदिनो हा खौहाय रेडि खालामनानै लाग्रोयो आरो नों गोथां हाफोरखौ मुस -मुस खालामनानैहाय सिबिं आबादखौ मावनानै ओ मुसारि बै माइ मारा होग्रा मुसारि थायोना नों
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
फोखांनायनि उनाव जेब्ला रायो नै बेबायदि मुसारियावहाय बुथुमनानै दोनो नोंथां दुब्लि गेजेराव ओ सान्दुं नांग्रा जायगा बेयावहाय
नंगौ नंगौ
सान्दुं नांग्रा जायगायाव जमा दोनफैनानै जेब्ला रायो बे खौहाय हुकेनजों खायनानै बेगरखौ फोसिनाय जायो नोंथां
नंगौ थांनांगौ नंगौ
फोरसिनानै बे जेब्ला बेगरा मोजां जायो एसे फोसाबनानै बेखौहाय माखासे फानहरनानै जो एसे एनै थायो बेखौहाय जोंनिथिं ओ फिथा लावदुम फिथा लावदुम रुमनि गेजेराव होनानै जायो नोंथां औ बै सबायनि बेरखौहाय औ सिबिंनि बेगरखौहाय औ नोंथां ओ नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि सिबिं आबादफोर मावो ना मावा
ओ नोंगौ नोंथां नोंगौ ओ जों उन्दै उन्दैबा बे सिबिं आबाद खौ गोबां मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। ओ नाथाय दिनैनि समावहाय जों बारा नुनो मोनला आरो। फ्रायानो जों नुला आरो बुहुत खम मानसियानो गायो आरो बबे जायगायाव अबे गामियाव सोर गायो बे गु माने मोनथिनो मोनला आरो गोदोहाय ओ जोङो उन्दैबा गामि फोरावनो माने न'खरसेबा नख न'खरनिया गायबाय थाखायोमोन नालाय। फोबाय थाखायोमोन सिबिंखौ जों बेखौ नुनो मोन आरो नों दहाय बुंनाय बायदि जेरै जोगोनाद जोगोनादखौ जोंनियाव बिराद खालामो नोंथां। ओ मेसेंङाव दैलाङाव बारा खामनाय जाया। दैलांङाव न'नि जानायल' खामनाय जायो ओ मेसेंङावहाय जोङो। ओ मेसेंनि थाखाय बानायनाय जायो गोबां आबाद बानाय जायो आरो जायगाया गोरानखा नालाय जोंनिया माने मोजांसिन जायो आरो। हाजोफोरावहाय सोर गोबाङानो खालामो आरो
औ नोंथां औ
बेजोंहाय गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनदों आरो। माने जोगोनाद गायनानै ओ बिराद मोजां जेरै ओ जोंनिया बेफोर गायनायखौ जों लकेलाव बारा फाननाय जाया। ओ बेखौहाय जोङो माने दायरेख गारि लानानै अबान बावनो गुवाहाटी बेफोर फारसेथिं माने साप्लााय हरनाय जायो आरो जोंनिथिंजा बेफोरबायदि जोगोनारखौ माने गोबां बुरजायाव गायो नालाय गोबां बुरजा गायो नालाय ओंखायनो बेफोरनि फिथाइखौ जों लकेलावथ' न'नि मानसिफ्रा गामिनि जायगा बा जाखाया नालाय। गावबागाव थाखाजोबो। ओ बिनिखायनो माने बेखौ जों ङो गुबुन जायगायावहाय फानहरनायखौ जों बांसि नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो औ ओमफ्राय आरो लोगोसे जुखामबो गायो नोंगौ जुखामखौ खमाव गायो। खम गायो नाथाय बेखौ गायनाय नुयो आरो ओ सोरबासोबा गायो। ओमफाय खम जाबाय बेबो एसे खिन्थु गायो आरो गामि गामियाव सोरबा सासे गायखायो बिनि उनाव जोंहा सिङावहाय आलुबो गायो नोंथां आलु
औ नोंथाङा
दै खाथि बेसेोर आलु बथ गायानो बिस्रुबो गायोयो ओमफ्राय आलु गायनानै बिसोरो सोरबाया न'नि थाखायल' गायो सोरबाया फाननो थाखाय गायनाय जायो आरो ओमफ्राय बान्दा कबि बान्दा कबि बेफोरखौबो गयो आरो मेसेंावहाय बिराद आबाद खालामो बिराद बुरजा बुरजा खालामो बान्दा गगिफोरखौ ओ जेरावहाय थाइबा केजि बेफोरबायदियाव हरो आरो बिसोर फायखारियावहाय जोबोद मोजां जायो। जानो ओ जोङो दान दडाइरेक्ट माने ओंख्रि सङालासिनो जों लाना फैनानै खावब्रैल' गाहाम फाायनानै जों रुनानैबो जाफैयो आरो बेखौ ला औ आरो न'आव जानायालाय दा न न गायनायखौथनो खानांगौथां हासार हासारा जोंना गोैखियानो जायो जों द सा हासार होआ जोंहा बेयाव जोबोद मोजां जायो आरो जानो थाखाय जों ख्रेम ख्रेम सेब जालायो आरो
औ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां औ
जा नोंथां जादोनै समाबो जाबाय जोंनिसो
औ जागोन दे नोंथां औ दे औ